औ आब' मा खालामदों
खोनायाखै
खोनायाखै?
ए दासो खोनादों औ हेलौ नै ओरैनो दङ ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो र से
अ न'यावनो दङ ना?
औ न'यावनो दङ दायो।
ओ बिदिनो खबर लानो हरबाय। माबोरै सोलिगासिनो दासान्दि?
दासान्दिथ' आरो बिदिनो दङ आरो गायनाय फुनायनि दिन ना दायो जोंहा
अ माइ गायो नोंसा? नोंस्रा माइ गायो?
ओं माइ गायो दाख्लै दाख्लै रबिबार खालि गायबाय।
ए खै बिगा गायो
ओरैनो पास बिगाल'सो गायो जोंहा।
फास बिगा ना ओ मा ओ मा?
ए दाख्लैसो गायखांदों।
ए माबा लगायनाय।
रबिबार खालि गायदोंमोन दायो आरो
ए ओमफ्राय जोबखाबायबो सानसेयावनो गायखादों।
साननैज्ञओ सानसे रबिबार खालि गायनानै ओमफ्राय एसे आद्रा दंबावोमोन नालाय बेखौ नेक्स्ट दे खालि अखानायनायै गायबाय आरो।
ए न'यावनो गायखो ना गायग्रा हाजिरा लाखो?
साथाम हाजिरा लिंहरफिननानै गायबाय बे आद्रा थानायखौ। ओमफ्राय फार्स्ट खालिथ' हाजिरा ला खानांगोन बे पास बिगा गोजोखौ
औ औ। बेसे नोंसोरथिं हाजिरानि दामा माइ गायग्राया सानसेयाव।
फुरा सानसे सारिथासिम गायोबोला ओ थ्रि हान्द्रेद माने
थामजौ रां आरो ओ थामजौ सासेयाव ए थिगानो माजों एवो नोंसोरनिथिं मा मा होनदो?
ए जोंहा आधा बेलासो गायहोदों नालाय।
ओ माजों एवो दानाथ' ट्रेक्टरजोंसो एव खोमाना।
ओ दानालाय आरो ट्रेक्टरजोंसो एवखाजोबो ना गासैबो।
ए नांगोलजों एवनाय जायाखै नांगोलथ एवनाय जाया खै।
बहाथो' गोदोनि बायदि नांगोलालाय थाबाय थाबावनो एवनायानो जाया दाना बयहाबो मोसौ मोसाफोराबो आरो इसिबां बेबायदि खानोबो जायगा गैलाना। बिनि थाखायनो मोसौ मोसाबो लासो हाला।
ओ। जोंहाबो देग्लाय गायगोन ऐ
उम।
ओ। सात बिगा स्नि बिगासो गायगोन होनदों बेनिफ्राय बाखि हाफोर गो-गोरान खेथि मावनो नागिरदों आरो मेसेंनि मैगं
माला गायगोन बेखौलाय
माइखौ ना?
ओं
माइखौ गाबोन गायनो नागिरदों।
गाबोननो गायसिगोन
औ गाबोन आं बारा खबर लानाय जायाखै आं थांनाय जानाय नङाना दुब्लियाव
नोंलाय बहा सो थायो दायो।
आं एसे न'नि बाहेराव खिन्थाया ए
फराय ओ फराय फरायबाय फरायगासिनो नो दंना ओंखायनो बाहेरायाव थानाय जायो आरो नोंहा
ओम
हम
हम बि ओमफ्राय सोर सोर दं न'आवलाय दालाय?
दायो जोंहा बिमा फिसा दङ।
ए साथाम ओ बिफायाथ' सानाव न'आव थानाय जायाना?
ओहो न'आव थाया बियो
ओ थिगानो बेनिफ्राय हरनि संनायालाय
हरनि संनाया दानो संथ'वा दा आतथासोआव संसिगोन।
आव ना दाइन रिंगायाव सोआव
उम दाइन रिंगासोआव संगोन आरो। मा संनाय जायोसै दा
दाइन रिंगासोआव संनानै बे खैतायाव जायो?
जानायालाय मोनबाय आधा घन्टासोनि एसे बाराबाबो लायोना संनायफोराबो आधा घन्टानि एसे बारा लासिगोन संनाय खावनाय ओरैनोथ' नयथायावनो जानाय जाखायो। साम
औ ओ उम ओमफ्राय उन्दुनायालाय? जि जिसेसो जायो खोमा उन्दु उन्दुनाया।
उम जिया जाखायो जिसेलाय जाद्राया मालाबा समाव जायो।
उम
फुंआवनो उन्दुनाय जायो आरो
उम उम बेनिफ्राय रानियालाय स्कुलाव थांङो?
ओम स्कुलाव थांङो सासे गिदिरा।
मा क्लास मोनखो?
बियो दायो क्लास सिक्स।
क्लास सिक्स। ओम मा स्कुलाव फरायो बबे
उदालगुरि माब बा महारिशियाव
ए उम थिगानो
नों नोंसालाय दालाय मा खामबाय
सोरो?
हो अ
दंङ नै जिरायनानै दा दसे थानानै सा लोंनो ओंखारलांगोन सानदों।
होम
दा दंथयो जिरायनानै नोंसोरखौनो गोसो खांगासिनो मा खालाम दों होननानै बा बारा रायलायनायबो जायाना। ओंखायनो।
ओंखारलांदोंमोन बिनि बारहावा फ्रेस बारहावा जाहैदो इसे गरम ना बोथोराबो ओंखायनो दसे बेरायहैदो आरो
नोंसा गोरान किति मावा नामा?
गोरान खेथिखौलाय मावो खिन्थु मेसेङावसो आरो दायो मावा दैलाङाव दैलाङाव म मावनाय जाया
ए ओरैनो मा मा मावनाय जायो
दायोथ माइल गायबाय नालाय ओमफ्राय आरो उनावहा माइ गायखांनाय लोगो लोगो बेसर होयो आरो मबलाबा समाव बेसर होयो आरो माब्लाबा समावहाय देमसि आरो माब्लाबा इदिनो जोगोनार
ओ
गायो बानलु गायो दैलां नवहाय बानलु एसे गायो आरो दैलां टाइमावहाय दैज्लां टाइमावहाय
औ ओमफ्राय नोंसोरनिथिं माबा फोथायनाय दङ नामा जेरैहाय ओ मेसेंनि आबाद मावनो थाखाय सुनिबार मंगलबार समाव सो हाल जुरिनायखौ जागायजेनो इफोरबायदि?
बिदिखौथ' आं मिथिफेरा
ए मिनथिया ना ओ होहो माने बिजाब फोराव मोनो आरो ओ बर' कछारिफोरा ओम माने मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद मावनो थाखाय हाल जुरिनाय आरो जोलै फोनायखौ सनिबार आरो मंगलबाराव जागायो होननानै आरो बेसरखौ आसिन एबा कारति दाननि अमाबैसिया खालि फोयो इफोरबायदि होननानै दा नोंसाथ' बेसर आबाद फोयो होनदोंना
ओम ओरैनोथ' मानसिनि खुगा खुगा खोनायो बाराय गोसा इदिनो सम सुनिबार मंगलबार बाराय गोसा लानानै आ खेथि खालाम जेनोबा जुरि जेनोबा मोजां जायो होननानै मोजां फिथाइ मोनो होननानै खोनायो किनथु ओरैनो डायरेक्ट आं बिबायदि फरायनानै माने फायनायाव आं ओरैनो मानसिनि खुगा खुगाथ' खोनायो आरो बेसर फोनायफोरखौबो बिदि बिदिनो अमा बैसायावहाय फोनो मोनोबा एम्फौ जाया, मोजां जायो होननानै होनो आरो ओमफ्राय दानसोरां फोराव फोबाला एम्फौ बियो बिदि होननानै आरो अमाबैसायाव फोनांगौ बेसरखौ होमबाना बिरात मोजां जायो एम्फौ हेरि जेबो जाया होन्नानै
ओ ओ ओ ओमफ्राय आसिन खारथिक दानाव फैयो ना?
ओं आसिन कातिकआवनो फोयो। माइ माइफोरखौबो थांखांनानै
उम्म आरो बिजाबाव मोनबावदों आरो ओ हानि गुनखौ नायनानै आसिन खारथिक नङा लासिनो माब्लाबा आघोन दाननि अमाबैसोयावबो बेसरखौ फैयोनो आरो। बिदि फैयोना फैया नोंसोरनिथिं?
बिथिं बिथिंथ बिदि फोया ओमफ्राय बेलेग जोंनि बेलेग साइडथिं र मा बाक्सा होरि इफोरथिं बिदिखौ फोयो आरो। माबा बेसरनि जोलैयानो बेलेग थायोना बियो। बै मोनसे एसे जोंनि थिं जोंनि बायदि सेमानो बेसर बेगरालाय। होमबाबो जों फोनाय बो एसे गाहायसिन आरो। गाहाय गाहाय बि बे बेखो आघोन आघोन मासाव फोनाय जायो बेखो। बे बाक्सा साइदथिं बिराद। फोसोगारो आरो बिदिखो।
ओ उम्म आरो मोनसे फोथायना दंबावो ना बर'फोरनाव बेखो आं बिजाबावनो मोनदों आरो फोनाय समाव बेगरखो बेसरनि बेगरखौ मानसिनि जौसिन फोनो मोनानो आरो नङाब्ला रजआ इदि होननानै फोथायो आरो। आरो बेबायदि मानसिनि जौसिन खालामामनानै फैयोब्लालायनो राजा हरिचन्द्रआलायनो जायो। बेबायदि फोथायनाय दङ नामा नोंसोरनिथिं?
ओहो ओहो गैया माने दंमोन खोमा गोदो फोर ओमफ्राय आंथ खोनायासै नालाय। ओंखायनो दा गैया आरो दा द दायोबा बेबायदिया सोलियाखै आरो माने खोनायाखै आंङो।
सैयानो गोदो बरफोरा इदिनो बायदिसिना फो थायोमोनना ओ
ओ माबा मा होनो बर मेजर खालामदोंमोन न बेयावहाय बेयावहाय मोन दों आरो माने
औ औ औ उम
बेफोरबायदिनो लिरनाय नि थायो खिन्थु नंगौमोन खो खोमा सिगांफोरावहाय
उम
दायोलाय आरो मानसिफोरा माबालाना बेफोरखौ
औ दाना‌ आरो ओ उम टेक नलजि फैनायनिफ्राय सोलोंथाइ मोननायनि उनाव मानसि सिफोरा
उम गासिबो आदब आदब खायदा फोरानो सोलायजोब्बाय आरो
जेरैहाय उम सिगां बर'नि मुलिफोर थायोमोन दा बेफोरखौथ' बारा बाहायनाय जाला दाबो गामिफोराव बाहायनाय नुयोना एसे एनै ओ बर'नि मुलि बा ओ खासिनि जारिनाय बेफ बेफोरबायदिया
उम उम बिदियाबा दं दाबो बेफोरबायदियाबा ओं
ओं
बेफोरबायदिखौ ओं ए बेफोरबायदिखौ बे गथ' गोरलै खुदिया फोरानो जालुबाय थायोना बेफोरनि दारैनो थालांदों आरो बेफोरो माने बिसोरखौ लोमजायो बानो बेफोरबायदियावसो बांसिनानो लांनो नागिरोना गामिनि मानसि फोरा बिदिनो खासिनि माबा माबि बे बेफोरबायदि होनो थाखाय लांनाय जायो आरो आरो बोरैबाहाय गायो बो खायसे मोजाङानो जायोबो ओम मोजां जानाय बायद दि मोनो आरो फोथायनायनि सायाव बेफोरो
थिगानो आरैनो रायलायनांगौआ जोंना जि मिनिटमोन ना? जि मिनिट जाबाय जानायालाय इसे रायलायबावगोन ना दोननोसै?
दिनै दोनथ'नोसै नामा बेखिनियावनो?
ओ जागोन दे होमबालाय। ओ दे होमबा मोजां मोनबाय रायलायनानै गाबोनफोर रायजलायबावगोन दे। दे होमबा औ लाखिनि।